औ खुलुमबाय
औ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय
औ आंबो बावहरफिननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दा नोंथाङा नोंथाङा मायाबा खामानिफ्राव मुखुब जानानै दङ नामा?
ओहो ओहो ओरैनोसो दं आङो नोंथां नोंथाङा मानोबा फन खालामनायमोन आंनाव
औ आं नोंथांजों एसे सोलोंथाइनि सोमोन्दैसो सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन।
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ हागोन ना? औ दा बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै नोंथांनि सिगाङाव
औ
सोलोंथाइ होनोब्ला सोलोंथाइया जोंनि जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बियो सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो गोबां खिनि ओ मावनो साननाय खामानि बायदिफोरखौ जोङो मावफुंनो हायो।
सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो गावखौनो समाजनि गेजेराव एसे गोख्रों गोरा दाबो देखायनो हायो। बेनिफ्राय जोङो सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव थाङोब्लाबो जोङो जेबो माने ज जोंनि गेजेर जोंनि थाखाय जेबो
उ खस्थ' जाया । जोंनि थाखाय बियो सोलोंथाइ थायोब्ला मदद जायो। जेरै ओ गुबुन जायगाफोराव थाङोब्ला गोबां रोखोमनि जोङो रावनावबो सोंबाय थानानै मोना। बेनिखायनो सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो बैफोराव बर्डफोराव लिरनानै दोननाय बायदिफोरखौ बेखौनो जोङो नायनानै जोङो मोनथिनो हायो । बबेयाव मा दं? बबेयो मा बेफोरबायदिखौ दा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय बुहुत गोनां मानो होनब्ला । जों सोलोंथायाइ थाब्लासो आरो गियान आरजिनो हायो। गियान मोनोब्लासो जों गियान थायोब्लासो जोङो जोंनि थाखाय जोङो माखासे गोख्रों दिसिसनफोरखौ जोङो लानो हायो।
जोङो जोंनि थाखाय माया मोजां माया गाज्रि? बेफोरखौ जोङो मोजाङै सायख'नानै लानो हायो। सोलोंथाइ थायोब्ला बेनिफ्राय सोलोंथाइ थायोब्ला जों जोंनि थाखाय रां आरजिनायावबो गोरलै जायो जेरै जोङो सोलोंथाइ थायोब्ला साख्रि बाख्रि बायदिनि थाखाय जोङो एप्लाइ खालामनो हायो। साख्रि मोनोब्ला साख्रि थायोब्ला जोङो मासै दान दान दानावनो जोङो रां मोनो । जाय रांखौ लानानै जोङो जोंनि नि जिउआव नांगौ जानाय गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हायो। नखरनि गोनांथि जानायफोरखौ सु फुंनो हायो। बेनिफ्राय जोंनि रां थायोब्ला जोंनि जिउआव थानाय ओ माबाया बो एसे मोजां जायो। बेनिफ्राय जोङो रां थायोब्ला ओरै हाय जोंनि नांगौ जानाय गाननाय जोमनायफोरनि थाखायबो जोङो बेफोरखौबो बायनानै लानो हायो। बेनिफ्राय सोलोंथाइ थायोब्ला आरो साख्रि बाख्रि न जोंल नङा जोङो गुबुन गुबुन गुबुन बेलेग बेलेग रोखोमनि खामानिबो जो मावनो हायो। जोङो ओ बेफार फालांगिफोरखौबो मावनो हायो बेफार फालांगि फोराव मावनायाव जेरै ओ रां बायदिनो रां बायदिफोरनि गोबां
हिसाब जायो । बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइ थायोब्ला मोजाङै खालाम खालामनो हायो हिसाबफोरखौ दा बिदिनो सोलोंथाइ थायोब्ला आरोबाव सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो आरो बायदि रोखोमनि माया जोंनि थाखाय मो जां माया गाज्रि बेफोरखौ जों साननो हायो। जेरै दानि गथफोरा
बांद्राय मोजाङै सानस्लाबनो हाया मोजां सोलोंथाइ लाजोब बैयाव गथफोरा माब्लाबा समाव गाज्रि लामाजोंबो थांनो नागिरो। जेरै हाय बिसोरो ओ जौ जुवा बेफोर बायदियाव ग गबनानै थानो नागिरो। बिनिफ्राय बिसोरो सिग्रेट बिरि गान्जा बेफोर बायदिखौबो गोबां लानायखौ नुनो मोनो माने बिसोरो मोजां सोलोंथाइ गैयियाव गावसोरनि थाखाय मा या मोजां बेखौ लायोबा बिसोरनि देहायाव मा जेंना गोगै ग्लैगोन बा जों बिस बेखौ लायोबा बिसोरनि देहायाव दे हानि थाखाय मोजां नंगौना नङा बेफोरखौ बिसोरो मोजाङै साननो हाया जायो। सोलोंथाइ मोजां गैयाब्ला बेनिखायनो खायफाया बेफोरखौ सानसे साननै लादावनानै उनाव हाय बिसोरो जेब्ला एडिक्टेड जायो बेयावनो गबनानै अब थायो बिसोरो यो गावसोरनि जिउखौनो जेनेबा फोजोबनायनि लामायाव लाना थाङो। दा सोलोंथाइ मोननाय मानसिफ्रा बेफोरखौ बेफोरनि मोजां गुन मो गो गाज्रि गुनफोरखौ मोनथियो। बांसिनानो मोनथिनायनि गेजेरजों बिसोरो बेफोर गाज्रि मुवा बेसादनिफ्राय गोजानाव थायो। बेनिफ्राय सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो आरो गुबुन गोजान गोजान जायगायावबो थांनो हायो। यो जे बे सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो। गुबुन रोखोमनि राव रोङो गुबुन गुबुन हादरनि रावफोरखौ जोङो गोसो जाबानो सोलोंनो हायो दा बेबायदिनो जेब्ला जोङो गुबुन हादरनि राव बायदिफोरखौबो रोङोब्लासो जोङो गुबुन हादरफोरावबो जोङो दावबायनो हायो दानि जुगाव गास दानि जुगावथ नुबायना गु बिरादनो माने गुबुन हादराव बेरायनो थाङो खायफाया गुबुन हादरावनो सोलोंथाइ मोजां मोजां सोलोंथाइ मोननानै बिसोरो गुबुन हादरफ्रावबो साख्रि बाख्रि साख्रिखौ मोननो हाबाय
बेनिफ्राय बिसोरो गुबुन हादराव बे साख्रि बाख्रि मावोबा बिसोर जोर बै गुबुन हादरावनो ओ थानाय जायो। दा बेयाव बिसोरो ओ ओरैनो थानो हाया मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो गै गुबुन हादरनि रावखौ रोंनांगोन अब्लासो बिसोरो बैयावबो सोलिनानै था थानो हागोन दा र सोलोंथाइ मोननाय सुबुंफोरासो बैफोरखौ राव बायदिसिना फोरखौ ओ मोनथियो बिनिखायनो बिसोरो थानो हानाय जायो गुबुन हादरावबाबो दा सोलोंथाइ थायोब्ला जोंनि साननाय हनायफ्राबो एसे सोलायनो हमो सा साननायफोरखौ मोजां मोजांखौ साननाय जायो सोलोंथाइ गोनांफोरा बेनिफ्राय सोलोंथाइ थायोब्ला आरो न'खरनि थाखायबो मोजां जायो मानो होनना बुङोब्ला जों जोङो न'खराव
ओ गथ' गथायाइफोर थायो थानायफोरखौ जोङो बिसोरनो न'खराव स्कुलाव थां फरायसालियाव थांनायाव उम फोरोंगिरि फोरा मा मा हरदों मा फोरोंदों बेफोरखौ एफा एनै नायफानानै होनो हायो हायो गथ'फोरनो फिसाफोरनो बा बिसोरो माखौ बुजिदों माखौ बुजिया खै बेफोरखौबो इसे फोरोंनानै होनो हायो
थाय आरो बुङोब्ला सोरोंथायाइयानो जोंनि थाखाय मोनसे बहुद उम जोङो मोनसे आगजु होननानै बुंनो हागोन
गासैनिबो थाखायनो सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो बहुद किसिमनि माने जोंनि जिउखौ मोजाङाव लांनायखौ जोङो नुनो हायो आरो दा नोंथाङाबो मायाबा मोनसे फोरमायनो सानदों नामा?
आङो नोंथांजों जोंनि जिउआव मबाइल फननि खहा आरो मुलाम फा खौसो इसे सावरायनो सानदों मबाइल फना जोंनि जिउआव मा मा खहा आरो मुलाम मबाइल फननि मुलाफायानो जाहैबाय जोङो मबाइल फन नि थाख मबाइल फननि थाखाय जोङो ओम जेब्ला जोंना कर'ना भाइलास जादोंमोन टु थावजेन टुवन्टियाव अब्ला जोङो स्कुल कलेज बन्द' जानाय समाव जोङो मबाइल फनफोरजोंनो क्लास लानाय जादोंमोन फोरोंगिरि फ्रा मबाइल फन एबा स्टुदेन्ट फोरा मबाइल फन फोरजोंनो बिदिनो अनलाइन क्लासेस बिदि जानाय जादोंमोन बियो कर'ना भाइरास जोबनायनि उनाव आरो कनटिनिउ जाबावदों जेराव कलेजफ्रावबो एसे अनलाइन क्लासेस माबा माबि दासिमबो सोरनाबा सोरनाबा जायो। जायना जेनेबा रिगुलार नङा बिसोरनि थाखाय जेनेबा दासिमबो अनलाइन क्लासेसनि माबाया दङ। आरो बिनि उनाव दङ जोंना ओ सोलोंथाइनि बुंनो थाङोबा जों सोलोंथाइनि माबायावबो जोंना मबाइल फना बिराद खाम मानि होयो जेरै इउटुब इउटुबाव जोङो गासिबो जे जोंनो नांगौ एबा जों जों मा सोलोंनो गोसो जों मा मिथिनो गोसो जों बे फोरखौ इउटुबनिफ्रायनो मा सोंथिखौ सोङोबा जोङो फिननाय हिसाबै भिदिअ' महरै नुजायो जोङो जेनेबा माबाफोर सोलोंनो गोसोबा एबा जोंनि माबा हबि दङ जोंना जेनेबा गि थार दामनाय एबा माबाफोर आग बेलेग हबि बेफोरखौ जोङो जोंनि न' खाथ थिफ्राव एबा आथिखालाव जोंना फोरोंगिरि गैयाब्ला जों थुब फोरनिफ्रायनो सोलोंनो हायो जों जा सों थि सोंनांगौखौ जोङो गिटारखौ मारै दामो होननानै जों सोंथि सोङोब्ला जोंना भिदिअ महर ओंखार जोबो। थिग बिबायदिनो जोंना कलेज एबा स्कुलफ्राव माबाफोर फोरोंदों बे खौ जोङो रिभिसोन खालामनो एबा मोजाङै नायफिननो थाखाय क्लासाव फोरोंनायखौ जोङो इउटुबफ्राव आरो बे कुइसनखौनो सोंनानै नायफिनोब्ला जोङो मोजाङै सोलोंफिननो हाय बुजियै फोरखौ मोजाङै बुजिफिनो हायो आरोबाव दंबावो जोंना इउथुबावनो बुङोबा जोंना गभारमेन्ट एगजामसो जायो अ बेहायथ' जोंना बांसिनानो मे मेथ्स रिजिनिं बेफोरो जाखायोना जोंना खायो बिथ' फैखाथारो बेहाय जोंना खायफा मानसिफ्रा गरिब मानसिफ्रा जोंना ओ जेन'बा एक्सट्रा क्लासेस एबा अन कर्सफोर लानो हाया मानोना बेहायबो बिराद फैसा था थाङो जोंना ओमफ्राय अब्ला जोङो इउटुबफ्राव नायनानै बेफोरखौ सोलोङोब्ला रिजनिंफोरखौ जों मारै खालामनांगौ मारै साननांगौ एबा मारै मेलेमखौ मारै बाहायनानै जों मारै खालामनांगौ मा सानबाथाय मारै जागोन बेबायदि जोङो इयउथुबावनो गासिबो मोजांङै सासे मास्टारनिखौ बासिनानै लाइभ क्लासेस एबा बे मास नि इउटुबाव भिडिअ हगारनायफोरखौनो जों मोजाङै नायजोबोब्ला जोङो एगजामफोरावबो जों इजि जाहैयो आरो ना जोङो बुजिनो मोनोखि बेखौ मारै खालामनानै मारै जादों बेफोरखौ जों‌ बुजिनो मोनो‌ आरो ना आरो दानि जु दानि टुइन्टि फार्स्ट सेेनसुरि जुगाव जोंना ए आइबो ओखारबाय ए आइ आव दङ जोंना सेट जि पि टि जेमिनाइ बेफोरनि हेफाजाब जोंनो गासिबो फरायनाया जोंना बिराद इजि जाबाय माने जों माबाफोर सों-सों सोंनांगौबा जोंना माबाफोर कुइसन दंबा जोंनि एनसारखौ जों मिथिया एबा लं एनसाराव जोंनो कुइसन जेनेबा बे एगजामा जेनेबा बिस मार्कनि बे कुइसनाव जेनेबा बिस मार्कनि फैयो एगजामाव जोंना आनसारा जेनेबा बिदि गोलावनि थाखाय नङा होमबा जों सेट जि फि थि एबा जेमिनाइ फ्राव बे सोंथिखौ टुइन्टि मार्कसनि होननानै बियोबा बियो मोजां गोलाव प्रसेसाव बुजायनानै मोजाङै होगोन एनसारखौ जों बेफोर मदद मोनो आरो चेत जि पिटिफ्रा सेट जि पिटि आरो जेमिनाया मेर्ला हेल्प खालामो जोंखौ एसाइनमेन्टस फ्रावबो प्रजेक बेफोराव मेरला हेलब मोनबाय जोङो आगोलहाय जोंना गुगोलल' दङमोन दा आरो गुगोलबो दङ जोंना से जि पि टि जेमिनाय बेफोरो मेरला मदद खालामबाय आरो ना आरो आङो मबाइलनि खहाखौ बुंनो सानोबा ससियेल मिडिया बारा इउस खालामोबा जों बिराद खहा बेफोरो ससियेल मिडिया बा मानसिफोरा गासिबो मोजां गाज्रि मानसि लोगो मोनो आरो जानला मोनला होलाबायनाय जों नुनो मोना मानसिखौ माने जास बे मबाइलावनो नुयो कि बे बेबायदि होननानै बेेनबा नंगौ ना नङा बेफोरखौ जों सिनाय मोना आरो बेहाय दंबावो जोंना मेगन गाज्रि खालामो मबाइला होमबा जों बाराद्राय इउज खालामो बा जोंना मे-मेगनाबो गाज्रि जायो आरो लोगोसे जोंना फरायनायावबो बिराद प्रब्लेम होयो। मबाइल सेरबाय थायोबा जों फरायनोबो गोसो जाया आरो गथ'फोरनि थाखायथ'